औ
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हर मोन नोंथां
औ मामोन नोंथां औ औ सावरायजागोन।
बिदिब्ला नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बिदिनो लाथा एम्फौखौ मा माबायदि बानायो एबा फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां नोंथाङानो बुंग्रोलाय जोङो माबायदिहाय बे लाथा एम्फौखौ जों फिनाय जायो बिदि
औ औ गिबियावनो जों लाथा एम्फौखौ मोननो थाखाय गिबियावनो जोङो बे लाथा एमफौनि जोङो बिदि बे सिखिरिनिफ्राय दैनाय बिदैखौ नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
उम औ बिदिनो जेब्ला सिखिरिया बिदै दैेयो अब्ला जों बे सिखिरिनि बिदैखौ जों बिदिनो ओ हिफोराव दोनो एबा खागसफोराव दोननानै जोङो बिदिनो ओ जेब्ला उम बे बिदैया जेनेबा लाथा ओंखारो अब्लानिया बे लाथा खौ जोङो बिब्दिनो इन्दि इन्दि ओ जेनेबा बिदिनो इन्दि बिलाइ फिसा फिसाखौ जोङो बिसिनो आदार महरै होयो आरो नोंथां। औ ओ थि बेबाय थि बेबायदिनो जेब्ला बे लाथा एम्फौआ देरो अब्लानिया जोङो बिसोरनो ओ बे इन्दि बिलाइखो गोदोरफोरखौ जों लाबोनानै होफायो आरो नोंथां। इदिनो इन्दि बिफां ओ बिलाइ खौ गोदोर गोदोरखौ खाना लाबोनानै जोङो बेखौ मुथा मुथा हानानै जों बेफोरखौ बिदिनो मोन से ओ गाहाम मोनसे दान्दा गायनानै जों बेयाव ओ खानानै ओ दोनो आरो नोंथां।
औ।
ओमफाय जों लाथा एम्फौखौ बेयाव दोन दोननाय जायो आरो। बे इन्दि बिलाइयाव ओ थिग बेबायदिनो जेब्ला ओ लाथाया जोंना गोमोन जायो अब्लानो बे ओ लाथाखौ जोङो बे सा फारसे दावखोलांबाय थानायखौ जों ओ नुनो मोनो आरो नों थां बिदिनो साफा से ओ ओ दावखो लाब्ला जोङो बिदिनो मायबा मोनसे दुख्रि एबा आइजेंफोराव दोनहरो बिदिनो दोनहरनानै जोङो बिदिनो ओ थालिर बिफांनि बिलाइ ओ गोरानखौ जोङो ओ लाबनानै जों बे दुख्लियाव दोनो अब्लानो बे ओ लाथा एम्फौ गोमोना गावनो गाव बे बिलाइखौ बुथुमनानै ओ फिथोबखायो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो ओ साननै सानथामसोनि उनाव नाब्ला बियो गाव हारसिंनो फिथोब खानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। औ ओ थिग बेबायदिनो ओ थिग बेबायदिनो जेब्ला बेयो फिथोब खायो अब्लाया जों बे फिथोबखौ बिसिनानै जों बेनिफ्राय बिदि लाथा खौ जों दिहुनो आरो दिहुननानै जों बे लाथाखौ जोङो हाथायफोराव एबा बाजारफोराव फानहैयो बिदिनो जों न'खर फोरावबो जायो आरो नोंथां।
औ।
बेबायदिनो लाथा एम्फखौ गुबुन रोखोम रखोमै जानो हायो नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोथां। औ नोंथां ओ ओ बिदिब्ला औ नोंथां। औ नोंथां बिदिब्ला जोङो ओ लाथा एम्फौखौथ' जोङो बांसिनानो एवनानै बिदि फ्राय खालामनानै जायो नंङा होमबा नोंथां? ओ आरो जों ओ बे लाथा एम्फौखौ माबोरैहाय मार मारै मारै संनानै जानो हाबावो? एसे खिन्थालाय।
औ बिदिनो जों लाथा एम्फौखौ जोङो ओ फ्रायबो जाजायो थावजों नंङा होमबा नोंथां?
औ ओं नगौ।
औ नोंथांङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
ओ बिदिनो जोंङो ओ लाथा एम्फौखौ जोङो बिदिनो रुगारनानै जों बिब्दिनो ओ जोंङो मैस्थाफोरदोबो ओ संना जायो आरो नोंथां। बिदिनो जों बिनायफोरदोबो आं एवना जानायखौ नुनो थांदों आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बिदिनो बुंनो थाङोब्लाथ' लाथा एम्फौनि बेसेना जोबोद गोसा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
बिब्दिनो लाथा एम्फौनि बेसेना बिदिनो औ बिनो सेरसेयाव थामजौ नैजौ गाहाम आरो नोंथां जोबोद दाम थिग बेबायदिनो बे लाथा एम्फौनि ओमफ्राय लाथा एम्फौखौ फाननानैबो जोङो गोबां रां आरजिनायो बे लाथा एम्फौनिफ्राय जों बे फिथोबनिफ्राय जोङो बेखौ खुन्दुं इन्दिनि खुन्दुं एबा इन्दि जि बिदिनो सिमा बिदिनो बायदि बायदि जों गानग्रा जोमग्रा जों बानायनो हायो आरो
औ औ
थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंना उम जों जोंनि गामि एबा ओनसोलाव जोंनो सरखाराबो बि दिनो लाथा एमफौ फिनो थाखाय न' ओ हर होनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओ जोङो लाथा एम्फौखौ फिनो थाखाय जोङो बिदिनो मोन से ओ आलादा न'नि गोनांथि जायो नङा हबा नोंथां? ओ जोंथ' जोंथ' बेखौ ओ गाव थाग्रा खथायावनो जों गाव थाग्रा खथायावनो जों दोननो हाया नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
ओ बेनिखायनो औ सरखार औ सरखारारा जोंनि ओ बर' आइजोफोरा जाय लाथा एमफौ फिसियो दा बिसोरनो ओ मोनसे न' ओ न' हरदों मा ओ बिदिनो न'वाव जोङो लाथा एमफौखौ फिसिनानै जोङो रां आरजिनो हानायनि थाखाय।
औ।
थिग बेबायदिनो लाथा एमफौखौ फिसिनो थाखाय बे इनदि बिलाइजोंल' ओ ओ बे लाथा एमफौनि आदारखौ बेखौल' होआ जों बिदिनो खारुन बिलाइ ओरै खारुन बिलाइ बेफोरखौ होयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांनि गामि एबा ओनसोलावबो बिदिनो सरकारा बिदिनो आइजोफोरनो लाथा एमफौ फिसिनायनि मायाबा सुबिदा होदों नामा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो बयबो माने हिनजावफोरा बयबो माने बिदि ज' जानानै बे लाथा एमफौ फियो नालाय बेनि थाखायनो सरकारा गामियाव माने गंसे गंसे न' होदों आरो बिदि एमफौ फिसिनायनि थाखाय जोंथिंबो बिदिनो बे न'आव जोङो बे एमफौखौ लाथा एमफौखौ दोनो दोननानै फिसियो आरो फिसिनायखौ नुनो मोनो बे इनदि बिलाइ बिखौ होनानै बे बेयावनो माने एमफौआ माने बे इनदि बिलाइखौ जायो। नालाय बिनि थाखायनो बिसोरनि थाखाय जोङो इनदि बिलाइ नायगिरनानै लायनानै बेखौ होनांगौ आरो बिसोरनो औ बिदिनो होयो आरो।
औ बिदिनो नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव औ लाथा एमफौनि बेसेना बेसेबां एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ जोंथिंथ' बिनि सेरसेयावनो सेरसेयावनो जौसे जौसे नैजौ बेफोरबायदि आरो
नोंथांनि गामियाबा आवबो बर' आइजोफोरा गोदोनि बायदि दाबो बिदि लाथा एमफौ फिसिनानै न'खरफोरखौ सालाय होनायखौ नोंथाङा नुदों नामा?
औ औ नोंथां दाबो दङ बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बेनो मान आरो बेफोरबायदिनो फिसियो लाथा एमफौ
औ
बेफोरबायदिनो ओ इनदि बांसिनानो जों इनदि बिलाइखौ होनो नुनो मोनो आरो। इनदि बिलाइखौ इनदि बिलाइजोंनो फिसिनाय नुयो आरो। रो बेजोंनो फिसियो बेखौनो जाहोयो बिसोरनो बेनि थाखायनो जों बे इनदि बिलाइखौ नायगिरनांगौ जायो आरो। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नागिरनांगौ जायो औ औ
औ थिग बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बादिनो ओ जोंनि गामि एबा ओनसोलाव लाथा एम्फौ फिसिन एसे खम जाबाय आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला
औ औ नंगौ नोंथां।
बर' आइजोफोरखौ बांसिननो बिदि लाथा एम्फौ फिसिनायफोराव जोबोद मुखुब थानाय नुयोमोन ओ खिन्थु दा ओ बिब्दिखौ आङो नुनो थाङाखै माने गोबां खम जाबाय दानिया बर' आइजोफोरा बिदिनो इनदिनि जि जोम गाननो थाखाय बिदिनो आं हाथाय बाजारफोरावसो बांसिन जोंखौ बाय बायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो ओ बिदिनो गोबां आइजोफोरा आगोलनिफ्रायनो बिदि लाथा एम्फौ फिसि बोदोंमोन ओमफ्राय खिन्थ खिन्थु आगोल बिदि इन्दि बिलाइफोरनिबो आंखाल गैयामोन आरो जेरावबो इन्दि बिलाइफोरखौ ओ नुयो रज'नायखौ नुयोमोन खिन्थु दा बिब्दि इन्दि बिलाइफोराबो जोबोद खम जाबाय बेनिखायनो ओ बे लाथा एम्फौनो आदार होनो थाखाय जेनेबा एसे ओ माने उसुबिदा जाबाय आरो माने गोबां नागिरबाय थानांगौ बे इदि बिलाइखौबो माने मोननो थाङा आरो गोबां ओ खस्थ'बो जायो दाब दाब जायगाफोराव नागिरनो थांनांगो नङा होमबा?
औ औ औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो ओ खायफा जोंनि बर' आइजोफोरा ओ लाथा एम्फौ ओ फिसिनानै न' खरखौ ओ खुंबोदों एबा न'खरनि नांगौ जानाय मैगं थाइगं मुवा बेसादफोरखौ बायो। आरो न'खरनि फरायनाय गथ'फोरखौबो जेनेबा जौगाहोनो थाखाय बिदिनो बेफोरखौ फाननानैनो बिसोरनो खरस होयो आरो जेन'बा न'खराव ओ गथ' गथाय फरायनो थाब्लाबो नों थां
औ नंगौ
ओ नोंथाङा मिथिनाय बायदिब्ला ओ लाथा एम्फौ जेनेबा बे खुन्दुं ओ बे फिथोब एबा इन्दि खुन्दुंनिफ्राय मा मा जेनेबा हि जोम दानो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ बे ओ इन्दि इन्दि जिजोंसो जों बे इन्दिनिफ्राय एम्फौनिफ्रायनो जोङो बेनि फिथोबनिफ्रायनो मोनो उम जेरै मोदोमाव लाग्रा सि दख खना बायदिसिना बेफोर बायदिनो दानानै जोङो फाननाय खौ नुनो मोनो आरो बेफोरखौनो जों आरो गावबा गावनो जों न'आवबो बानायनानै न'आवबो दानानै बिदिनो जोङो गाननो हा हायो आरो बे ओ जोमग्रा आरो दख'ना
औ
बेखौनो जों बानायनो हायो न'निफ्रायनो बेजोंनो बानायनो बानायो आरो। आरो बेफोरनि ओ बे सिफोरनि दामाबो जोबोद औ जोबोर
औ नोंथाङा मिथिनाय बायदिब्ला बे नोंथाङा मिथिनाय बायदिबा बे इन्दि सिफोरनि दामा बेसे बेसेबां नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ जोङो ओ बेथ' गांसे माने बे मोदोमाव लाग्रा सियाथ' ओ गांसेयावनो
औ
ब्रैजौ रोजा बाजौ रोजा बेफोर बायदि आरो। बेफोर बायदि जायो आरो दख'नारिफोराबोथ' दख'नानियाबो बाजौआनो बाजौ रोजा बाजौ रोजा द'जौ रोजा बेफोर बायदि आरो सोबा जोबोद दाम आरो बे इन्दि जिनि
औ औ बिदिब्ला औ नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांजों ओ लाथा एम्फौनि ओ बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
अ दे नोंथां।